औ नोंथां
खोनादों आङो दायो ओरैनो दंथयो
अ ओ बिदिनो जानाय लोंनायफ्रा जादों ना हरनि ओंखाम जानायफ्रा
हरनि जानायाथ जाथवाखै खै बिदिनो संखांबाय आरो
अ, मा ओंख्रि संखो?
जोंनियाथ अनलाजों नासोमोन।
अ औ आं जाथवाखै नोंथां
अ
संथनायबो जायाखै ओ नोंथाङा दसे सम आंनो टाइम ओ सम होनो हागोन ना?
हागोन दे।
ओ नोंथांनो ओ नोंथांसिम आं मोनसे सोंथि सोंनो नागिरदों जे ओ बैसागु नि सोमोन्दै नोंथाङा बैसागु समाव माबायदि रंजायो बा नोंसिनि ओनसोलाव बैसागुखौ माबायदि फालिनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना? आरो बिदिनो दे नोंथाङा फोरमायग्रोदो बेखौनो
जोंनिखैइ बुंनो थाङोब्ला बैसागुआ बैसागुखौ माने उम संक्रान्ति समावहाय जोङो गोखा गोखै खानाय जायो आरो बेनिफाय जमा जमा जोङो बारिफोराव बहाबा बहाबा लोगोफोरजों जमानो माने मैगं थाइगं नागिरलायनानै खाालायनानै बुथुमलायनाय जायो आरो बिनिफ्राय बुथुमनानै जोङो मोननायखौहायो माने संक्रान्ति समावहाय जोङो जमानो जानाय जायो आरो मोसौ थुखैखांनानै ओमफ्राय गामियावहाय जोंना जोग गबो होनाय जायो आरो बेनिफाय जैग होखांनानै जोङो बेखौ मैगं थाइगंखौ नागिरखांनानै मोना मोनायावसो जायो आरो बेनिफ्राय अखानायै
औ नोंथां बुं
अखानायैफोरनिफ्राय जोङो बिदिनो गाजा गोमजायै गामियावहाय रायजो राजाफोरजों बा न'खर न'खरावहायो न'खर मोजांनि थाखाय इदिनो गामि मोजांनि थाखाय इदिनो जमायै बैसागुआवहाय ओंखारलायो आरो। रंजा बाज यै माने जुमायफोरबो संलाय लायनाय जायो नालाय बैसागुआव।
औ।
इदिनो रंजानो जमा जमा नोंनियावबो आंनियावबो इदिनो न'खर न'खर हाबलायलायनानै जमानो रंजानानै जोङो बैसागु बोथोरखौहाय बारहोहरो आरो। बेनिफाय जोङो गामियाव फिसा फिसौ माब्लाबा सम लानानै सम मिलायोबा बहागि मेलाफोर खुंनाय जायो आरो।
औ।
माने गामिया एसे जौगालांनायनि थाखाय गेलेनाय खारनाय बारनाय बेफोरबायदि लाफायो आरो।
औ। ओ बिदिनो नोंथां ओ जि बैसा बैसागु समाव हिनजावसा आरो हौवासा गाननाय जोमनायनि ओ ड्रेसफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोनना? हिनजावसाफ्रा मा मा द्रेस गाननाय जायो हौवाफ्रा मा मा? मा द्रेस गान्नाय जायो मा? बेनि सायाव नोंथाङा फोरमाय
औ ओ जोङोथ' हौवासाफोरा बिदिनो गामसा बिनिफ्राय आर'नाइ गस्ला बांसिनानो दायो गाननाय नुनो मोनो ओमफाय गाननो गामसा गानथा गानथारो आरो बैसागुआव बेनिफ्राय आर'नाइ लायो ओमफ्राय हिनजावफोरा हायो दख'ना गोमो गाननानै बिनिफ्लाय सादोर आर' नाय जोमग्रा लानानैहायो मोसानो थाखाय ओंखारनाय जायो आरो।
औ। औ बिदिनो हिनजावसाफोरनि गाननायनि जेरै दख'ना गाननाय बेफोरनिखौ नोंथाङा बुंनो हागोनना?
औ दख'नाखौथ' ओरैनो हिनजावसाफोरनिखौहायो दख'ना बिदन होन होननानै बुङो आरो। ओमफाय जोमग्राखौहायो आर'नाइ जोमग्रा बा रेगे रेगां जोमग्रा होननानैबो बुंनो हायो आरो।
औ। ओ बेनि अनगायै संक्रान्ति सानखालि नोंथांमोना जि जायैनि नामखौ नोंथाङा बुंनो हागोन?
औ जोङो मैगंफोर जानाया जाहैबाय जोङो फुंखा बेनिफ्राय मा होनो जोङो खिफि बेन्दों मान्दे दिंखिया मानामुनि लाफा सायख' माने बिसोरखौहाय यो गासिखौबो लगाय मोनदेर जाला जोबनो हायो आरो जा मैगं मोनो बेफोर खहायो। नोङो बुरजाबाबो एसेबाबो खमैबाबो बार'था बा थेर'थानि खम जानो मोननाय नङा आरो बिनिफ्राय बांसिनबाबो जेबो नङा बेसेखौहाय खानानै जोङो जाथारो आरो।
औ। दा बिदिब्ला नोंथां
नोंथांखौ आङो फंनैसो बेरायनायनि बारै सोंनो सान्दों आरो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे?
औ नोंथां फोरमायनो हागोन।
माने नोंथाङा मायाव मायाव बेरायनानै मोजां मोनो बा मा मा जायगायाव थांनो हाखो एसे फोरमायनानै खोन्थादो।
औ नोंथां बिदिनो बेरायनो होनब्लाथ बेरायनाय मानो‌ होम्बला बेरायनायखौ आं बिराद मोजां मोनो लाइपलाइपआव। बेरायनायाव आङो आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगायाव थांनाय जाबाय बिदिनो गुबुन रायजो बुङोब्ला बिदिनो दिल्ली मुम्बाइ बेनि अनगायैबो। जेरै उरनाचल अनगायैबो आङो
औ।
मानो होनोब्ला आङो बेरायनानै मोजां मोनो नालाय बेनिखायनो गुबुन गुबुन जायगायाव बिराद बेरायनाय जाबाय आरो। बिदिनो बेरायनायनि गेजेरजों आरो आङो जोबोद गोजोन्नाय मोनो जि जोंनि आसाम जेरै जों आसाम रायजोआव जिबायदि थासारि एबा ओ अनगायैबो‌ गुबुन‌ जायगायाव थाङोब्ला गोबां देब'लपमेन्ट जानायफोर नुनो मोनो जायनि थाखाय आं बेरायनायनि गेजेरजों बेफोरखौ नुनो मोनो। एबा मोनदांनो हादों। बेनो आरो बेनि अनगायैबो आङो जोंनि साखाथियाव थानाय ओ आसाम रायजोनि सेर एबा आंनि खाथि साखाथियाव थानाय जेरै उरणाचल हाजो बेफोरावबो आं गोबां थानाय जायो उन्दैनिफ्रायनो
ओं।
उन्दै समाव ओ सम जाबानो एबा जों उरणाचल हाजोआव बिराद थांनाय जायोमोन मानो होनब्ला जोङो उरणचल हाजोआव गोबां गोबां बिदिनो फिथाइ साम ओ फिथाइ सामथाय बिनि अनगायैबो जोङो बायदिसिना ओ बसनो थाखाय औवा लायनाय जायोमोन। आरो बेनि अनगायैबो जों हासिबफोर लानाय जायोमोन। ओ बिदिनो बेनि अनगायैबो जों उरणाचल हाजोआव गोबां जायगा बेरायनो जायगा दं। जेरै फैनाय दै‌ बेफोराव‌ जों‌ दुगाय दुगैहैयोमोन जायगा होनोब्ला जेरै बालिजानाव दं बिदिनो सेसायाव दं। बिदिनो सथ्रंआव दं बायदि बायदि जायगायाव। औ। जों आं बेरायनानै जोबोद मोजां मोनो बेनिखायनो बेरायनाय जायो आरोना। ओ बिदिनो ओ जि। जोंनि साखाथियाव थानाय अरुणाचल एबा आसाम बिनि अनगायैबो आं गुबुनाव थांबाय जेरै दिल्लि एबा मुम ओ दहाय नोंथांनि सिंगाआव। फोरमायदोंमोन। बिनि ओ जि दियाव बेरायदों एबा मुम्बाइ बेराय बिराद दिफारेन्स दं आरो आसामनिथ गोबां आल गोबां दिफारेन्सखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंनि समाव जि हान्था मेला थांलाय फैलाय गारि मथर बेफोरनि अनजिमाया खम नाथाय जों दिल्ली बायदियाव थाङोब्ला ओ बेफोरनि हान्था मेलाखौ बुंनो आ थांबा जों ओ सानखलायनो हाया मानो होनबा जों राज लामायानो जा हो गारि मथर थांग्रा लामायानो जा ट्रेन लामायानो जा बायदि जायगायाव थांनो थाखाय जोङो ओ इन्टारनेट नङाबा जोङो थांनो हाया बेफोर जायगायाव बेरायनानै जोबोद मोजां मोनदों मानो होनोमब्ला जोंनि जायगायाव जेरै आसामाव ट्रेन खारनो थाखाय ओ लांदां जायगा बा ओ जायगायाव जों ट्रेनफोरखौ खारनाय नुनो मोनो नाथाय जोङो दिल्लीफ्राव थाङोब्ला हा सिङाव था ओ हा सिङाव खारनाय ट्रेनखौ जोङो ओ नुनो मोनो नुनोबा गाब मोनो आरो ना बिदनोस बिदिनो बेरायनानै जोबोद गियान मोनो जे जो जोंनि आसामनिफ्राय गुबुन जायगायाव थाङोब्ला जोङो बिदिनो जोबोद जौनायखौ नुनो मोनो बिनि अनगायबो बिनि अनगायैबो जे ओ बेरायनायनि गेजेरजों ओ जि जि नुनाय एबा गियान मोननाय बेखौ आं बुंनो सानोदि ओ जोङो जोङो लाइफआव बेरायनाय बेरायनाय खौ जोङो गावनि मोनसे हाबा हाबा एबा साबजेक्टआव साननांगौ मानो होनबा जों बेरायनायनि गेजेरजों जोबोर गियान एबा ओ आरजिनो हायो जि जायगाखौ जोङो नुनानै एबा खोनासंनानै एबा फरायनानै मोनो बेफोर जायगखौ जों जेब्ला बेरायो एबा ओ बेरायोबा जायगा दाब दाब जायगायाव बेरायनो थाङो अब्ला जोङो बेफोर बेफोरनिफ्राय जेरै ओ खुगानि बुंनाय खोनानाय नुनाय बेफोरनिफ्राय जों बांसिन बेरायनानै गियानखौ जों गियानखौ जों मोननो हायो आरो
औ
बिदिनो ओ नोंथां आंनि बेरायनायनि फारसे आं मोजां मोनो मोनो आरोना। अ बिदिनो नोंथाङा ओ बेरायनाय सायाव ओ फंनै बुंनो हागोन ना?
बेरायनायबा
गरंथां बुं
खाथि खाला माने मां माने बांद्राय मानि एसेबां बेरायनायबो जायाखै आरोना खाथि खाला ओरैनो ओरैजाय जोंनि आसामनि बाहेर अरुनाचल बा ओरैजाय थांनायानो बांद्राय जाया नालाय अरुणाचलथिंजाय ओरैजाय थांदों आरो माबा हाजोआवहाय बेनिफ्राय ओरैजाय दाथ मोजां मोजां जायगा ओंखारबाय नालाय एसे ओरै ओहाय सानजाखैहाय जोंगोल थांफेरबाय आरो ना जायगाया बिराद मोजां हाजो थान्दा बारनाङो गुसु बेफोर जायगायाव बेरायहैबाय आरो ओरैजाय बुंनो थाङोब्ला सोनाबखै ओरै दन्दित दोल होनो बेयावबो थांनाय जाबाय आरो बिनि बारैथ बांद्राय मानि जेरावबो थांनाय जादियासै
आंबो बिदिनो ओ आसाम दाब दाब जायगायाव बेरायबाय बिदिनो ओ जोंनि गहपुर बिदिनो ककराझार डिब्रुगढ़ जरहात जनाई धेमाजि गुहाटि कामराप दाब दा जायगायावनो बांसिनानो बेराय खागोनना ला दं बांसिनानो बेरायनाय जाबाय बिदिनो दासिम आङो मोनबै जिल्लायावल बेरायनाय जायाखै बांसिनानो बेरायनाय जादों बिनो आरो नोंथां अ दा नों थांनिसिम आं गोजोननाय थाबाय दसे सम होनो हानायनि थाखाय गोजोन्थों नों
औ जागोन दे